हेलौ हेलौ
हेलौ नोंथां
औ खोनादों।
खोनादोंना नोंथां?
औ
अ नोंथाङा मा खालामबाय दं दा?
अ नोंथां आं बिदिनो दङ। जिरायनानै।
औ ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथां?
औ आंथ' दा ओ जायासै हराव आं बारा जाबाङा
औ ओ आङो नोंथांनावहाय ओ फंसे बाथ्रासो माने रायज्लायनो माने सोंनो होननानै नानै कल खालामनाय जादों आरो नोंथां
औ
औ रायज्लायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां।
माने ओ दैज्लां बोथोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनिया दा ओ दैज्लां बोथोर ओ थ' दा सोलिगासिनो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
ओ मालाबा ओ अखा हानाय मालाबा बिदिनो बार बारनानै न'फोरखौ। ओ खहा खालामनाय सिमब्रि सिमब्रा बुस्रिजोबनाय बिदि ओ जायो नङा होमबा। अ बिदिनो। जोङो दैज्लाङाव जेनेबा दैज्लां समाव जोङो ओ बिदिनो बार हुंखा बिदिनो दैबाना जानायखौ गोबां हा खख्लानायफोरखौ हा खहायनायखौ जों गोबां नुनो मोनो नङा होमबा ओ जोङो ओ फा फारसे फारसेथिंहाय जोंनिया ओन दैज्लाबोथोरा फारसेथिंहाय जोंनिया खहा जायो फारसेथिंहाय जोंङो मुलाम्फा मोननो हायो। बिदिनो जोङो
उम
गोथौ ओनसोल एबा हाजो ओनसोलाव थानायफोरा जोङो अ दैज्लां बोथोर थोरबा जोबोर ओ गिनो लागा नङा होमबा ओ जोंनिया ओ बि
दै बाना जानानै दै लोमनानै जोंनिया न' बांफोरा ओ सिलिंखार जायो। थानो अबाव थानो अबाव मानो बिदि ओ नुयो नङा होमबा नों थां ओ फारसेथिं ओं फारसे बेखाय जोंनिया ओ दैज्लां बोथोराव ओ माइनि आबाद मावनाय जायो ओ बिदिनो जोंनिया बोरि ओनसोलाव बोरि ओनसोल बोरि जायगायाव जोंनिया ओ अखानि दै मोननाय जो जोंसो जोंनिया ओ माइ गायनो हायो मेसेंआव गायनो हाया नाथाय दैज्लांआव जों गायनाय जायो गोबाङानो।
बिदिनो माइ गायनायाबो जोंनि थाखाय थाखाय ओ जोंनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय एबा न'खरनि सुबुंफोरखौ सुफुंनो थाखाय ओ बिदिनो बोसोर बोसोर जोङो ओ मोनजालांनो थाखाय जोङो माइनि आबादखौ मावनाय जायो।
औ
माइ गायनाय बुङोब्ला जोङो गिबियावनो खोथिया नांगौ। ओ खोथियाखौ जोङो फोनो थाखाय ओ बेनि जोङो माइज्लि नांगौ जायो माइज्लिखौ जोङो ओ थिनानैनोबो दोनखानाय जायो एबा जोङो हाथाय बाजारफोरनिफ्रायबो बायना लाबनायखौ जोङो नु
ओ बेखौ जोङो
न' खाथिनि फुख्रि एबा हाखर सेरफोराव जोङो फाथोनि बस्थायाव नांगौ बायदि बि बिबांनि जोङो सोमना दोननायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जोङो सानथाम सानब्रैनि गेजेरावनो बेखौ बोखांना लाबोनानै ओ साया जायागायाव जोङो फेनस्राना दसे जोङो बेखौ ओ लाइजों खोब थिना दोननाय जायो ओ सानसेबाबो जोङो औ। ओ बिनि उनाव बेखौ गाजा बेरबा जोङो ओ बोरि एबा मोजां जागा जोङो दब्लायसे दब्लायनि जोंनो नांगौ बायदि जोओ ओ नोजोर होनानै ओ जोओ बेखौ हालेवनानै
बिदिनो फोनाय जायो ओ जेब्ला बियो जोङो बोरि ओनसोलाव गायब्ला जों बोरियावनो फैयो गोदा गोथौ ओनसोलफोराव जोङो गायबाथाय जोङो ओ रो दा गोलाव गोलाव जानायबासो जोंनिया माइया मोजाङै दैबाना जाब खलाङा होननानै जोङो रोदा गोलाव जानायनि जोङो गोथौआव फोनाय जायो नङा होमबा। जावायनानै एबा फोना गायनाय जायो ओ बेनि उनाव जोङो ओ बिदि माइ गायनोबा जोङो खोथियाखौ फुना लानाय जायो मुथा खालामनानै जोङो साननै सानथामनि उनाव जोङो गायनोबाबो ज जोङो बेखौ फुख्रिफोराव गाज्रि जायैनि सोमना दोननायखौ नुनो मोनो। नङा होमा
औ
बेखौ सोमनानै जोङो हालेवनानै गायनाय समायाव जोङो बिग थाम बिगाब्रैबाबो जोङो खेबसेनो जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ नुनो मोनो। मोसौनि हालेवनायखौ दानिया नुनो थांला बारा खस्थ' खस्थ' जानायखौ जोंनिया ट्रेक्टरजों बांसिन हालेवनायखौ नुनो मोनो। ओ जोङो बिदि सानसे साननैयावनो जों फोजोबनायखौ नुनो मोनो बिदि रुवानिफोरखौ जोङो बुरजा आइजोफोरखौ जोङो फालो फालो लिंनानै गायहोनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा। बेनि नि उनाव बियो दानफा दाननैसोनि उनाव बिदिनो माइ रुवाया बारायलांनानै जेब्ला सोमखोर सोमबोर जालाङो अब्ला बियो सानैनैसो सम थाबावनानैबो ओ मास बिदिनो मोननैफोर थानानै ओ बियो जेब्ला फिथाइ थायना मोनो अब्ला बिखौ ओ हानाय जायो हानानै जों ओ मुथा मुथा हानानै जोङो आइजो एबा हौवाफोराबो जोङो लोब लोब हानायखौ थिखा एबा एबा हाजिराया जोङो होनानै हायो हाहोयो
औ।
बेखौ जोङो न' फोरावबो खर'फोराव रुजुननानै हौवाफोरा आरो जों पाप्लिआवनो बानना लाबो नायखौ नुनो मोनो। ओ न'आव लाबोनानै गोदोनि दिनावथ' बिदि मोसौजोंनो नायोमोन मोसौ हालुवाजों ओ बिदि एसे एसे नाबाय थायोमोन दानि दिनाव नाथाय ट्रेक्टरफोरजोंनो खेबसेनो जोङो ट्रेक्टर एबा मिसिनजों जोङो नानायखौ नुनो मोनो।
औ।
दानियाथ' ओ जोङो दुब्लि फोथारफोराव बांसिनानो जोङो दुब्लि फोथारफोरावनो जोङो नाखानानै न'आव जोङो माइखौ खौ लाबोनाययखौ नुनो मोनो
औ।
फोरखौबो जोंङो लाबोनायखौ नुनो मोनो जोङो माइखौ जोङो न'नि नांगौखिनिखौ जोंङो ओ लाखिनानैबाबो जों गोबांखौ जों हाथाय बाजाराव जों बा फाननानै गलाफोराव फाननानै गोबां रां खामायनो हायो। बिदिनो न'ख, रनि फिसा फेनला नांगौ जानाय एबा गथ' गथाय जोङो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ बेजोंनो सुफुंनो हायो।
औ।
नोजोर होना नायोबा ओ बर'फोरा गोबां ओ बिदिनो माइनि फालांगि गोबां जों खालामनाय नुयो। ओ बिदिनो जाय गायावल' नङा गुबुन गुबुन दाब दाब जायगाफोराव जोङो बिदिनो दैथाय हरनायफोरखौ बिथांमोनखौ नुनो मोनो बिथांमोनहा जोबोद बिदिनो ओ जौगालांगासिनो ओ सोलोंथाइनि जुग नालाय। दानि जुगाव बिदिनो बिथांमोना ओ बिजोंनो जौगालांगासिनो नाथाय आगोलनि दिनाव जोङो ओ हाथाइ बाजाराव बिदि मुवा बेसाद फानबाबो सोलोंथाइ गैयिनि थाखाय जोङो गु गुबुन हारिफोरजों गुबुनजों जोङो थगायजायोमोन एबा‌ नासय जायोमोन। नङा होमबा नोंथां? दानि दिनाव बर'फोराबो ओ सोलोंथाइजों जोबोद जौगालांगासिनो बेफार फालांगियानो जा मायानो जा। जोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ।
औ।
जोङो औ जोङो जिगाबफोरखौबो जोङो बिदिनो ओ जोङो दैज्लां दिनफोराव फो जोंनो मोसौफोरनो ओ बिदि गांखो गैयै समाव जोङो माखौ होनो माखौ मानो जायो नङा होनबा नोंथां बेखायनो जोङो जिगाबफोर खौबो जोङो बायनानै थिना दोननायखौ नुनो मोनो।
अ
बेनि अनगायैबो जोङो माइखौ आबाद मावखांनानैबो जों गोबां आबाद मावनो हायो दैलां बोथोरावबो जोङो बेसर आबाद एबा टिसि नागा बिदि फोनायखौ जों नुनो मोनो बेखौ हालिफिननानै बेखौ जोङो हालेवालाबासिनो जोङो माइनि रुवायावबो जोङो ओ बिदिनो मथरफोरखौ ओ जोङो फोनायखौ नुनो मोनो बिदि। बिदिनो रज'यो मथरफोरखौबो फोना होबानो ओ माइ माइ बिदि ओ रुवा नाराखौबो जोङो हानानै मेसें बोथोराव जोङो बेखौ मेसें बोथोरनि थाखाय जोङो थिनानै दोननाय जायो आलु हाइजें बायदि बायदि गायनो जोङो थिना दोननायखौ नुनो मोनो। नोंथांनि ओ जागा ओनसोलनि दैलाङाव माबायदि ओ सोलिगासिनो नोंथाङा एसे से फोरमायनो होगोनना नोंथाङाबो?
औ हागोन नोंथां। दैज्लां बोथोर होननानै बुङोब्लाथ' जों बयबो मोनथिखायोना नोंथां? माने दैज्लां बो थोर होनोब्ला माने दैनि बिबाङा बाङो। बा दैबाना जानायनि सान्स फैयो आरोना नों नोंथां जेरै ओ बुंनो थाङोब्ला जोंना दैज्लां बोथोरबा ओ फारसेथिं नायोब्ला ओ गोबां मुलाम्फा फारसेथिं नायोब्ला गोबां माने ओ खहा जायो आरो जोंनि सुबुंफोरनि थाखाय। ओ जेरै ओ सुबुं माहारिया मोसौ बोरमा फिसियो बा मोसौ बोरमा फिसिनो थाखाय दैज्लां बोथोराव ओ जेथिंबो माने दैनि बिबाङा बाङो नालाय, मोसौ बोरमाखो माने होनो थाखायबो माने जायगा गैया जायो आरो फारसेथिं माने, जोंना जोबोर खहाबो जायो बेफोरनि थाखायबो आरो फारसे, थिं ओ नायोब्ला माने जोंना दैज्लां बोथोराव, मेन खामानिया बेनो माने सुबुं माहारिनि माने आबाद मावनानै माने जोंना बर' सुबुंफ्रा गोबाङानो माने मुलाम्फा जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो आगोलनिफ्रायनो बा गोदोनिफायनो आबाद मावनाया जोंना सोलिबोबाय थायो दैज्लां बोथोरावहाय। गुबुन गुबुन जायगायावहाय ओ दैज्लां बोथोरनि अनगायैबो माइ आबादखौ ओ दै मोननाय बा दै दिखांनो हानाय सुबिदा नं माने सुबिदा जायगायाव बेयावहाय माने जोङो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो ओ अब्लाबो बुंनो थाङोब्ला नैबे जोंनि जोंनिथिंजाय माने दैज्लां बोथोरावल' माइ आबाद बा माइ खेथिखौ जोङो मावनायखौ नुनो मोनो। माइ खेथि मावनाय होननानै बुङोब्ला बा आबाद खालाम आबाद मावनाय होनना बुङोब्ला जोंना गिबियावनो ओ माने माइग्लि मा जाय जायखौ बुङो जों थिनानै दोननाय, ओ न'खर न'खरबो माने बे माइग्लिखौ थिनानै दोननो हायो। ओम गैया ब्लाबो माने थिनानै दोनाब्लाबो जोङो ओ बाजारनिफ्राइ बा गलानिफ्राय लानानै, जोङो बेखौ ओ आरामनो माने फाथैनि बस्थायावहाय, सोमना दैयावहाय फाथैनि बस्थायाव होनानैहाय दैयाव बा फुख्रिफोराव बा, दोननानै एसे माने हरसे दोनो आरोना बेखौ दैयावहाय अ हर दोननायनि उनावहाय माने दैखांनानै दैखौ सर' होनायनि उनाव, जोङो ओ जेरावहाय जोङो बे, माने बिधानखौ फोगोन ना बे जायगायावहाय जोङो दब्लायसे बा दब्लायनै बिदि, जखानि माने नांगौ बायदि जखानि जोङो, हेवनानै लानाय जायो नोंथां बिनि उनावहाय सोमनानै लानाय माइग्लिखौ जों लां, लांनानै बेवहाय ओ फोनाय जायो आरो ओ फोनायनि उनाव हाय एसे मास मोनसे बा इदिनो जोङो मास मोनसेनि उनावहाय जोङो बे खोथिया बे खोथिया बा बिदाना जौनायनि उनाव बा एसे रानायनि उनावहाय जोङो बेखौ जेरावहाय माइ गायगोन बे माइ गायनाय जायगायावहाय जोङो फुनानै बा मुथा मुथा खानानै बेखौ दोननाय जायो आरो बेखौ माने जोङो खोथियाखौ हरसे बा हरनै दैयावबो सोमनानै दोननो हायो माने जाहाथे बिनि रोदाफोरा रान मोना आरो जाहाथे जोंनि जेबो खहा जाया बिनि थाखायनो जोङो बे बिदानखौ माने दैयाव सोमनानै दोननाय जायो बा खोथियाबो बेनि उनाव जेरावहाय जों माइ गायगोन बे माइ गायनाय जायगायावहाय जोङो ट्रेक्टरजों बा मो मोसौजों आथिखालनि मुगायावथ' मोसौजों हालेवनाया गोबां खम नङा होमबा नोंथां आथिखालनि मुगायाव टेक्टर बे ट्रेक्टरजोंनो गोबां सुबुंफोरा बर'आनो जा बा गुबुन हारिनि सुबुंआनो जा आथिखालनि मुगायाव माने ट्रेक्टरजोंनो जों एवनायखौ नुनो मोनो ट टेक्टरजों एवनानैहाय जोंना बर' आइजो बा बर' बर' बिमाफोर माने गोबां रोखोमनि माने गोबां लायो आरो ना आथिखालनि म बेयाव गोदोनाथ' बेफोरदि जोङो बुरजा बुरजा हास्रा बा बिदि टिका होनायखौ जों नुनो मोनामोन आथिखालनि मुगायावहाय जोङो गोबां जमा जमा जमा माने ज' ज' हाजिरा लानायखौ नुनो मोनो बा थिखा लाना मावनायखौ जोङो नुनो मोनो बर' आइजोफोरखौ